हेलौ हेलौ
खोनादोंना नोंथांआ?
हेल' नोंथां खोनादों ना?
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथाङा? औ औ
हेलौ नोंथां। खोनादों ना?
खोनादोंना नोंथां? औ
औ खोनादों।
हेलौ
जों दा दावबायनायनि सायाव सावरायनो
नोंथांनिखौ एसे लासैद्राय खोनादों।
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथानि खौ एसे लासैद्राय खोनादों।
औ दा खोनाबाय नोंथां?
औ जों दा जानायनि सायाव एसे सावराय ओ जानाय नङा जेरै जोङो दावबायनायनि बागै एसे सावरायनो सानदों।
औ
हेल'
औ नोंथां औ औ नोंथां सावरायनो हागोन। औ औ खोनादों।
नाय होनोब्ला
औ औ
हेल'
औ खोनादों।
औ दे जों दावबायनो दावबाय होनोब्ला न'खरनि बागै एसे सोंनानै लानांगौ जायो।
औ
हेल'
औ खोनादों दे खोनादों।
दावबाय दावबायनो थाखाय जोङो ओ लोगो लोगो लोगोफोरनि बागै लोगोफोरनिफोरजों जों एसे सावरायग्रोनानै लानांगौ जायो। लोगोफोर थाब्ला जों एसे उसुबिदा मोनो जेरै दावबायनो आरो जों न' नख'रनि फारसेबो सोंग्रोनानै लानांगौ जायो
उम
औ नोंथाङाबो दावबायफेरबायना नोंथां??
औ आं दावबायफेरबाय। हो मा होनदों नोंथाङा
औ नोंथां नोंथां बा हाबाय
औ आङो आं औ आंथ' आं दावबायनायखौ जोबोद मोजां मोनो आरो आं आंथ' ओरैनो इसेबां माने गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो थांनो मोनाखै आरो बिदिनो जोंनि खाथि खाला थानाय जायगाफोरावबो दावबायनो मोनदों थांनानै जेरै स कि दारागाव भैरब कुन्द' ओम भुटान आरो ग्रासलेणड बेफोर औ
गोबां रोखोमनि जों दावबायनाय दङ जेरै
औ
नंगौथारैनो जेरै दाबायनो होनोब जेरै खारनाद दावबाय दावबायनाय होनोब्ला जों दावाबाय नो थाङोब्ला जोंनि बे ओनसोलाव थानाय मानास हाग्रामा बेयाव जोङो थांनानै जो बोद मोजां मोनो जेरै जोङो ओ जेरै जोङो बेयाव थांनो होनब्लाल' जाया जेरै जोङो गारि मथरनिबो गोनांथि जायो जों आथिं फोरजोंबो थाबायना थांनो हाया। आरो जोंना गारिनि गोनांथि माया जेरै जोङो स्कुटि बाइक नङाबा पालसार बेफोरनि गोनांथि जायो आरो आरो जेरै जोङो दावबायनोथांबा जोङो ओ जोङो मिथिंगानि महरखौ जों नुनो मोनो आरो जों बेफोरखौ नुनानै जो जोबोद गोजोननाय मोनो
औ
आरो जों मानास हाग्रामायाव जेरै जोङो ओ जेरै जोङो थाङोब्ला जेरै साहा बागानबो नुयो जेरै जोङोथि साहा बागखौ जङो बेफोरनि मिथिंगाखौ जों नुनो मोनो।
उम औ
खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ जेरै जों बे फोरनि मिथिंगाफोर खौ जों नुनो मोनो जेरै आजों मानास औ जेङो आ मानास हाग्रायाव थां थां थांना जेरै जों मानास हाग्रामायाव था जेरै जोङो बेरायहैनो थाखाय जोंनो जिबनि गोनां थि जायो। गारिनि गोनांथि जायो आरो जोंङो बे जिपगारिखौ
बेरायहैनाय जायो हाग्राबारियाव
औ औ औ औ
खौ जों नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनो।
औ
गोबां रोखोम नि जिब जुनारफोर द दङ
औ
औ जेरै जोङो जिब जुनारफोरखौ नुनानै जों जोब गोजोननाय मोनो जेरै गानदा मैदेर दाउराइ असयावला बिदिनाजों जिब जुनार नुनो मोन म
औ औ औ
आरो जोङो बे मानास हाग्रामायाव थानाय दैमाखौ जोंङो मोनो जेरै मानास हाग्रामाजों जेरै दैमा दङ मिथिंगा जै जोबोद समायना बेखौ होननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनो
औ मा होनदों नोंथाङा
खोनादों नोंथां
खोनादोंंना नोंथां
नाबो हाबलाय सममायनानै हो
खोनादों दा नोंथाङा खोनादों औ नोंथाङा मा होनदोंमोन एसे आगोलाव बुंफिनलाय
औ खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों जेरै जोङो दावबायनो थाङोब्ला जेरै औ जेरै जों दावबायनो थाङोब्ला दा जेरै जोङो गोबां गोबां रोखोमनि दावबायनो थां
दोहोरोमस
अब्ला जेरै जोंखि मानास ओ भुटान आरो जेरै जोङो जों दावबायबोनो मोननाय आरो जों बेफोराव माने जोबोद गोजोननाय मोनो
उम
आङो दावबायनो थाङो जोङो सुकिफोर थाङोब्ला जेरैङो मिथिंगायारि सो मिथिंगायारिफोरखौ जों नु बिफाखो जेरै जों गोबां ओनसोलमा गुबुन ओनसोलनि मानसिफोरबो खो जों नुना जोबोद गोजोन्नाय मोनो
नोंथाङा नोंथाङा बेफोरबायदि दावबायनो थांनानै औ खोनादों नोंथां नोंथाङा बेफोरबायदि दावबायनो थांनानै गोसोखौ माबोरै मोनो
आंथ जोबोद मोजां मोनो आरो गोजोननाय मोनो आरो गुबुन ओनसोल गुबुन ओनसोल आरो हारिफोरनि मान सै जों नुना जोबोद गाननाय मोनो आरो बेफोरखौ बेफोरजों जों सिनाय थि लानानै जोबोद गोजोननाय मोनो आरो
औ औ ओमफाय नोंथाङा दावबायनो थांनानै
ओ सुकिफोराव दा
गावफोराव थांबा जेरै जों दै बाज्रुमखौ जों नुनो मोनो
औ
हेलौ नोंथां
नोंथाङा बिदि दावबायनो थांनानै माबाफोर गियान आरजिनो हाबाय ना?
बां मिथिगायारिफोरखौ जों नुना जोबोद गोजोननाय मोनो
औ
औ औ जों जोबोद गियान आरजिनो हा बै जेरै जोङो औ गोबां रोखोमनि मानसिफोरखौ जों नुनानै बेफोरनि था बेफोरखौ जों सि सिनाखि लालायनाय आरो जोङो बिबनिफाय गोबां गियान मो गियान मोननो हायो जेरै जोङो जोङो फारसे जेरै जों दावबायनो थाङोब्ला जेरै जोङो ओरैबायदि गियान मोनना फैयो जेरै जों मिथियि बाराखौबो जों मिथिनानै फैयो आरो जों नुयै बुस्थुबो जों नुनानै फैयो
औ
गोबां गोबां नै गोजोन
औ औ
आरो गोबां गुबुन हारिनि मानसिफोर
औ औ
जे जोङो
औ
नोंथाङाबो हायोबाय एसे फोरमायनानै
औ औ मा होनदों? हो? खोनादोंना नोंथां खोनादोंना नोंथाङा खोनादों?
औ मा होन औ औ
औ खोनादों। नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायनानै होजागोन
औ जों बिदिनो दावबायनानै हायो बिदिनो मिथियै बाथ्रा फोरखौबो मिथिनो मोनो आरो औ औ आरो जों बिसिनि गुबुन औ औ
गोबां रोखोमनि जेरै जोङो गुबुन ओन सोलनि मानसि खौ बो जों लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनो आरो जद
औ नोंथांनि बादिब्ला दावबायनाया मोजां? औ औ खोनादों खोनादों।
औ नोंथां औ जेरै जोङो दावबायनो बुंब्ला जोंनि थाखाय दावबायनाया जोबोद मोजां जेरै जोङो गासै आयदायावबो जों दावबायनानै दावबाय दावबायनांगौ आं दावबायनानैनो मो मोजां मोनो।
ओम ओम
खोदोंना?
औ खोनादों।
दावबायनानै आं जोबोद मोजां मोनो आरो आं फरायनानै जोब मोजां मोनो आरो आं खारना बारना जोबोद मोजां मोनो।
औ
दावबायनाय होनोब्लाथ' गोबां रोखोम दाबायनाय दं औ नोंथां खोनादोंना औ नोंथां नोंथाङा माबायदि दावबायना मोजां मोनो नोंथां? आरो आं बुंदों जे जों आं दावबायायना जोबोद मोजां मोनो।
औ
जेरै आं जेरै ओ आं फरायनाय खारनाय बानाय आं बेफोरखौ आं दावबायनानै जोबोद मोजां मोनो आरो आं दावबायनानै मोजां मोनो।
औ
दे अब्ला नों नोंथांजों समाबो जाथ'नोसै नोंथां निसिम गोजोन्नाय थाबाय।
औ दे नोंथां सिम गोजोननाय थाबाय औ। खोनादों नोंथां दे औ।